हेलौ खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा आंनो दसे सम सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ, होनो हागोन।
औ, बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा ओ सावरायना होनो हागोन ना?
औ, नोंथां आं ए-एसे खिन्थाना होनसै।
औ, नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा ओ बर'नि बर'फ्राथ' गोबां उम सुबुंफ्रानो जि दानानै गावबा गावनि जिउखौ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि सायाव ओ नोंथाङा ओ सावरायनानै होदो।
औ, ओ बर' आइजोफोरा ओ गावहानो गाव ओ जोंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय ओ, गोबां रोखोमनि सि दानो रोंखायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां, औ।
औ, बिनि गेजेराव बर' आइजोफोरा दानाय ओ आगरफोरा जाबाय ओ हाजो आगर, फारौ मेगन ओ बैग्रि बिबार, दावराइ मोख्रेब, दिंखिया बिबार थाइगिर बिबार, मुफुर आफा, मुफुर आफा ओ बैग्रि बेगर बायदि बायदि ओ आगरफोरखौ बर' आइजोफोरा दायो नङा होमबा?
औ, नंगौ नोंथां।
औ, ओमफायोन ओ ओ बिनि अनगायैबो
औ, नंगौ।
ओ बर' हौवाफोरा ओ गानग्रा गामसा गामसा दायो आरो ओ बर' आइजोफोरा ओ बैफोर आगरफोरखौ ओ दख'ना, फास्रा ओ बायदिफोराव आगर एरो नङा होमबा? ओ ओमफाय आरो ओ दख'ना दख'नाया जाहैबाय ओ बर' आइजोफोरनि मोनसे ओ गानग्रा मोनसे ओ सिनायथि नेरसोन।
औ।
आरो ओ दखोनाया जाहैबाय ओ मोन्नै मोन्नै दखोना दं नामा लांगा दख'ना आरो मोनसेया मा मोनलाय?
ओ लांगा दख'ना आरो ओ अग्रं दख'ना।
ओ अग्रं दख'ना। ओ बिफोराव मोन्नैयावबो आगर होयो आरो ओ ओ ओ जिखुनजाया नोंथाङा लांगा दखोना आरो आग्रा दखोनानि गेजेराव
उम औ। औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि बर' समाजावथ' गोबां सुबुङानो गोदोनिफ्राय जि दानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो नों थां गासिबो बर' स्-माहारियानो गावबा गावनि दख'नाफोरखौ जोङो गावबा गावनो आखाइजों दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना ओ बर'फोराथ' ओ दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां बर'नि जायखौ जोङो सिनाय थि होननानै बुंनाय जायो दख'ना ओ जायखौ जोङो बर' होननानै सिनायो। ओ गासैबो सुबुं माहारियानो गावबा गावनि दख'नाखौ जोङो आखाइजों दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों हा बेबायदिनो नोंथां आथिखालावथ' जोंना गोबां सुबुंफोरानो मेसिनजोंसो जि दानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ थिखालाव जोङो गोबां सुबुंफोरानो ओ मेसिनजों जि दायो आरो बेबायदिनो मेसिनजों जि दानानै ओ बेबायदिनो खम समनि गेजेरावनो गोबां गोबां दख'ना दानानै बा फास था दानानै जोङो गोबां गोबां ओ समावनो ओ खम समावनो जोङो दाखांनानै जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो नोंथां ओ गोदो गोदायथ' गोन जोंना सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो मेचनबो जेबो गैयामोन आरो नोंथां बिसोरो गावबा गावनो आखायजों जोङो जि दायोमोन आरो नों नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफोरा जोङो गिबियावनो जोंनो सि दानायाव नांगौ जा नांगौ गिबिसिन नांगौ जानाय मुवा होनोब्ला जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन नोंथां। ओ खुन्दुंखौ ओ गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय लानानैसो जों खुन्दुंखौ दिहुननायखौ जोङो नुनो मोन्दों ना? ओ बेबायदिनो नोंथां ओ ओ बेबायदिनो हाजो आगर बैग्रि बिबार ओ बेबायदि गोबां ओ फारौ मेगन बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोंनि गाननायनायनि दख'नायाव जोङो आगर एरखांनानै जोंना दख'नाखौ गोबां समायफ्लेहोनाय खौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां आथिखालावथ' जोंना जुगाबो गोबां जौगाबाय नालाय नोंथां आथिखालावथ' जोंना बिगियानारि जुग बेनिखायनो नों नोंथां गासिबो सुबुं माहारियानो सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय नालाय नोंथां ओ बेनिखायनो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो मेसिनजोंसो जि दायो आरो आथिखालनि सुबुंफोरनि जि ओ जिफोरा गोबां आथिखालाव जोंना जिफोरा गोबां दाम गोसा जाजोबबाय नङा होमबा नोंथां ओ जोंबां जों खम बेसेनावबो जों मोनो। थांलिया बेनिखायनो गोबां सिगांसो बायनांगौबा जोंना गोबां रांनि गोनांथि। जायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो गासैबो सुबुं माहारियानो बे बेबायदि दाम गोसाबाबो जिखौ जोङो बायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना बर'नि दख'ना जायखौ जोङो बर' बर' हिनजाव माहारिया जोंना दख' दखना बा अग्रं गाननाय जायो ओ बेखौ जोंना ओ अ' बेबायदि लांगा दख' अग्रं अ' लांगा दख'नाखौ जोंना ओ बेबायदिनो गावबा गावनो जोङो दानानैबो जों गाननो हायो आरो जोङो हाथाय बाजार एबा ओ सक गलाफोरावबो जोङो बाय मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना मोनसे दख'ना जायखौ जोङो अग्रं दख'ना होननानै बुंनाय जायो। अग्रं दख'नाखौबो जोङो गावबा गावनो ओ दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोना आरो बे दखनाखौ जोङो हाथाय बाजाराव बा जोंना गलाफोर खौ जोङो बायनानै गाननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना लांगा दखना दख'नानैसाय जोंनाव अग्रं दख'नि बेसेना एसे खम जों एसे खमाव मोननो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंना अग्रं दख'नाखौ ओ बेबायदिनो ओ बे बेबायदिनो गोबां खुन्दुंजों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जायखौ जोङो पलेस्टार मासस्रास बेफोरबायदि खुन्दुंजों जोङो बे बे अग्रां दख'ना खौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ जि दानाय ओ जि दानायनि बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव जोङो जि दानानै गावबा गावनि जिउखौ खुंबोदों नोंथां बेबायदिनो जोंना उम जि दानायनि न'आव जोंना मोनसे मोनसे मख'जाथाव थाव जायगा होननानै बुङोब्ला जोंना कुवालकुसि होननानै मिथिनाय जायो नोंथाङाबो मि मिथिगौ जानांगौ जि दानायनि थाखाय बे मोनसे ओ जायगाया जाबाय जोंना मख'जाथाव। जायखौ जोङो जों जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरानो बेयाव जि दानानै गोबां गावबा गावनि जिउखौ खुंबोदों आरो गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोरखौ बे ओ बे कुवालकुसियाव ओ दानानै गोबां रोखोमनि ए बो ओ बेबायदिनो जि दानानै जोङो गावबा गावनि न'खर सालायबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना दख'नाखौ अनलाइनबो खालामनाय नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो जोंना गासैबो दखनाया अनलाइनजोंबो बायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालाव बेबायदिनो दखना खौ जोंङो बेबायदिनो गोजान गोजान गोजान गोजान दखनाखौबो जोङो अनलाइन खालामनानै बायनानै जोङो गाननो गाननो हायो नोंथां आथिखालाव ओ नोंथां आथिखालावथ जोंना बेफोरबायदि लांग्रा दखनाफोरा गोबां ब्रेन्डनि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो आथिखालाव जोंना सोलिफुबाय थानाय बिबार ब्रेन्ड आरो बेबायदिनो जोंना लफाय ब्रेन्ड बेफोरबायदि सुबुंफोरा ब्रेन्ड खुलिनानै मोनसे गावबा गावनि मुं दोनना मोनसे ब्रेन्ड खुलिनानै गोबां रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओं जि बेफोरबायदि दखनाखौ जोंना मेसिनाव राननानै जोंना गोबां खम समनि गेजेराव दानानै जोङो गोबां ओ बुरजा बुरजा दानानै जोङो गोबां ओ गोबां बेसेनाव जोङो फान्नायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नोंथां ओ ओम बेबायदिनो गो जोङो गोबां ओ बेफोरबायदि दखनानिफ्राय दखनानिफ्राय ओ बिस ओ बेबायदिनो गोबां बिसोरो गावबा गाव जि दानानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ जोंना मोनसे जि दानायनि मुङाव ओ बेबायदिनो जोंना मोनसे ओ ओ मोनसे गोबां मानगोनां बा बेसेन गोनां खुन्दुं जाय खौ जोंङो इन्दि खुन्दुं होननानै मिथिनाय जायो ओ बेखौ नों नोंथां जोंना ओ बेबायदिनो इन्दि इन्दि खुन्दुं होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो एम्फौ लाथा फि एम्फौ लाथानिफ्राय जोङो मोननाय जायो नोंथां बे बेबायदिनो एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै जोङो फिथोबनिफ्राय जोङो बे खुन्दुंखौ बान्नाय जायो जायखौ जोंनि ओ गासै जोंनि समाजाव मानगोनां होननानै बुंनाय जायो जाय या बेखौ जोंना गोबां बेसेनाव बायनो गोनां जायो नोंथां बे जिखौ बेबायदिनो गोबां गोबां गोबां बेसेन लायो बे जिया बायनो थाङोब्ला जोङो आरो जोंना मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे जिखौ दानायावबो जोंना गोबां खस्थ दम बा गोबां सम लायो नोंथां ओ बेनिखायनो ओ बे जि खौ गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव जोङो दाम गोसाबाबो बायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ बेफोरबायदि इन्दि जि खौ जोंना ओ बेबायदिनो दानो थाखायबा गोबां सम लायोमोन नोंथां ओ बेनिखायनो नाथाय आथिखालाव ओ जोंना बेफोरबायदि जिखौ दानोब्ला गोबां सम नां गैया मानो होनब्ला आथिखालाव गोबां मेसिनजोंसो जि दाखायो नालाय नोंथां बेफोर जिखौ जोङो मेसिनाव दानानै खम समनि गेजेराव जोङो दिहुननानै ओ बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथांङा आथिखालावथ जोंना गारि मथरनिबो जेबो जिंगा गैला नालाय नोंथां आथिखालाव जोङो गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बेबायदिनो ओ दखनाफोरखौ लांनानै जोङो गोबां टाउन सहराव बेबायदिनो गोबां मुलाम्फायाव फाननानै गोबां रां मोननायखौ जोंङो नुनो मोनदों नोंथां ओ बेबायदि बिदिनो नोंथां जोंनि बर समाजाव बेफोरबायदि जि दानाया ओ सोलिलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जि दानानै गोबां सुबुङानो बेफार फालांगि खालामनाय बा गाव गावनि नखरखौ सुंथानो हादों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओ जायगायाव जोंनिनो मान होनायाव बाहायग्रा बा गिदिरफोरनो मान बावनायाव बाहायग्रा ओ सोरबा आलासि सोरबा ओ गिदिर ओ जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो बरायनाय हाबायाव बाहायग्रा जोंनि ओ आर'नाइ आर'नाइखौथ' मिथिथारो बे आर'नाइनि आर'नाइ दाग्रा मोनसे ओ आखाइजोंनो दाग्रा मोनसे जोंनिजों मोनसे कम्पानि फिसा कम्पानि नङा फिसा बिदिनो दाग्रा खुलिदों आरो ओ बे खुलिनाया आ खुलिनायाव ओ बर' आइजोफोरा दायो ओ बर' आइजोनि अनगायै सानैसो जोंनि ओ बर' हौवाफोरबो दाफायो आ बे आ दानायाव आर'नाइ दानायाव जोंहा आं बेखौ फालांगि खालामनानै ओ गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो
औ नांगौ नोंथां
बेखौ आर'नाइखौ जोङो ओ ओ मान बावनायाव बा आं गिदिर मानसिफोरखौ जोङो बरायनायाव आ बिदिनो ओ बाहायनाय जाय
बाहायनाय औ बाहायनायखौ नु मोननायथां बे आर'नाइखौ औ
ओ आर'नाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंथिनो लुबैयो नामा?
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदि आर'नाइखौथ' जोंना गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो आर'नाइ होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बयबो मिथिखानाय नङा होमबा बर'निनो मोनसे सिनायथि जायखौ जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो जाय आर'नाइखौ लायोब्ला नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानाय फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावनायखौ बिथियावनो दोनथ'नोसै नामा? नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ